हेलौ औ खोनादों ना नोंथां? औ खोनादों नोंथां। ओ गोजोन मोनाबिलिनि ओ गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनायजाबाय गिबियावनो।
ओ गोजोन मोनाबलि नोंथां नोंनिसिमबो।
औ औ। आं नोंथांजों दान्दिसे सम जोंनि बर'फोरनि जा बैसागु फोरबो बेनि सायाव फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना
हागोन नोंथां सावरायजागोन दे
औ थारैनो ओ जोंनिया बैसाग बैसागु होनना बुङोब्ला जोङो बैसागुखौ गाहायै मोनथाम बाहागोआव जोङो राननाय जादों ओ बिनिनो जोङो ओ सिगां बैसागो होननानै बुङो बेनिफ्राय थामथिया जोंनिया ओ मागो बैसागो आरोना जों गिबियावनो जोङो बैसागो जा सुबुंनि बैसागो बेखौ जों सावरायग्रोनोसै जोंनिया सुबुंनि बैसागोखौ साव सुबुंनि बैसागो जोङो फैनायनि सिगां जोङो जा मोसौ बोरमा एबा जिब जुनारनि जोङो गिबियावनो जिब जुनारखौ जोङो मानिनानै बिसोरनि मुङाव जोङो गिबियावनो फोरबो लाग्रोनाय जायो। बे फोरबोआव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ना बै सानखालि माने बैसागुनि सानसे सिगांखालि जोङो बोरमा एबा मोसौखौ जोङो थुखैनाय हाबाफारि लानाय जायो। बेनि औ बेनि गेजेरावनो जोङो मोसौ मोसौ बोरमाखौ थुखैनो जोङो बयबो हाथाय बाजारनिफ्रायबा नागिरनानै जोङो खांथिंनानै जोङो थाराय फान्थाव हालदै देग्लिलिटि आरो जोगोनार लाव पानिलाव जोङो बेफोरखौ बुथुमनानै जोङो हानानै लानाय जायो। गिबियावनो हानानै लानानै जोङो दोंसे आरंजों बेखौ माला सुनाय जायो आरोना माला सुनानै जोङो मोसौनि थाखाय गानहो जोङो बेखौ माला सुनानै मोसौनो गानहोनाय जायो। बिनि अनगायैबो जोङो मोसौनो जाहाथे मोसौआ जेबो गाज्रि रोखोमनि बेराम एबा गाज्रि नोजोराव गोग्लैयो या बेनि थाखाय जो मोनो सारायनि हांगार एबा थौनि हांगार बेखौ जोङो हुखोनानै जानाय थाव एसे लागायनानै जोङो मोसौनो गोसोम दागो जोङो दुलुर महर गोसोम दागो होनाय जायो आरोना। बेनिफ्राय जोङो बेफोर हाबाफारिखौ मावखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ दैमा एबा फुख्रि गाथोन फुख्रि फारसे होना लांनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना थुखैनानै जोङो गावबो जायबा मोसौखौ थुखैगोन बै सुबुाबो जोङो मोजाङैनो दु गैनानै दैमा सेर एबा फुख्रिनि जिङाव जोङो मोसौनि मुङाव जोङो गोजाम दोनदारखौ बावउना दोननाय जायो आरो। बेनिफ्राय मोसौ थुखैनाय समाव जोङो गोबां मेथाइफोर जोङो रोजाबनाय नुनो मोनो नोंथाङा बे जा मोसौ थुखैनायाव नोंथांमोननि
औ मोजां खोनायासै नोंथां हेल' हेल'
खोनायाखै नोंथां।
खोनायाखै नोंथां दे बुंफिनलाय हेल'
मोसौ थुङो जोङो गोदोनिफ्राय मेथाइ खननाय जोङो नुनो मोनबोदों बे मेथाइ खननायनि बे मेथाइ खननायनि गेजेरावनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बे मेथाइखौ माबोरैहाय रोजाब नायायोबा ओ माबोरै नोंथांमोननि ओनसोलाव बे जा मोसौ थुखैनाय हाबाफारि बेखौ माबोरै लानाय जायो एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां औ ओ मोसौ थुखैनायनि बेलायाव जोंहा बैसा ओ बैसागुआवनो बे हाबाफारिखौ लानाय जायो जेरै ओ सैथ्र' दाननि जोबथा खालार जायखौ जोङो संक्रान्ति होन्नानै बुंनाय जायो नोंथां। बे संक्रान्ति खालारावनो जोङो ओ जिब जुनारफोरखौहाय
जेरै नोंथाङा दहाय होननाय बायदि मोसौफोरखौ थुखैस्रां लोबस्रां गोदान दुरुं जों गानहोनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोङो सानसे सिगां जोंहा खांनानै लाखा खानाय जेरैबायदि लाव फान्थाव बैफोर माखासे फिथाइफोरखौहाय हानानै जोङो आवा खुन्दुंजोंहाय माला सुनानै मोसौनो गानहोनाय जायो। बेजोंनो लो से जोंहा ओ ओंखाम दोनि हांगारखौहाय एरख'नानै थाव गुबैजों मोसौनाव द'द द'द दाग गो होनाय जायो। ओ बे दागो होनायनि ओ खान ओ नेमानो जाबाय गोदो गोदायहाय जोंनि ओनसोलाव गोबांथार हाग्रा बं ग्रा दंमोन आरो बैसागु समावहाय जोंहा मोसौफोरखौ ओरैनो उदाङै हगारनाय जायोमोन। बेखायनो हाग्रानि जिब जुनार मोसा लख्राफ्रा जानो हायैनि थाखाय मोसौनाव जोङो बै गोसोम दागोखौ होनाय जायोमोन नोंथां। बेबायदिनो जोंहा संक्रान्ति दिनावहाय मोसौफोरखौ थुखैनानै ओ माखासे मेथाइफोर खननाय जायो। बे मेथाइया नो जाबाय लाव जा, फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमा गायदे बाद बायदि दाजा बिफा ओ बलर बायदि जा होननाय जोंहा ओ माखासे बैसागु मेथाइआव बैसागु मोसौ थुखैनायनि मेथाइ माखासे ओ मेथाइफोर खौ खनै खनै दुब्लि बारियाव बा दैसा गाथोनाव होलांनायनि माखासे नेम खान्थि दंमोन बे जोंहा गोदो गोदाय आबै आबौमोननि ओ समनिफ्रायनो सो लिबोदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा संक्रान्ति दिनावहाय आरोबाव मोनसे जोंहा फोरबो फालिबावनाय जायो जाय फोरबोखौ ओ गोदो गोदाय दाय आबै आबौमोनहानो ओ फालिबोबाय थादों बे फोरबोआनो जाबाय ओ संक्रान्ति दिनावहाय जोंहा माखासे जोंनि मिथिंगा बिखानिफ्राय य मोननाय मैगं थाइगंफोर जायखौ जोङो गोखा गोखै होननानै बुङो नाय जायो नोंथां। ओ बे गोखा गोखैया जोंहा ओ जि आइ टेक जोंहा मोननो हाबाय। ओ बे गोखा गोखै माखासे मैगंफोरानो जादों जेरै थाराय ओ खेरा दाबसेनि जारि, खांसिंसा आरो दौस्रेम ओ थालिर फस्ला मानि मुनि, जाबस्रिं बैसोर माखासे मैगंफोरखौहाय ज' खांनानै जों बेखौहाय ओ एवजानायनि मोनसे हुदा दङ'। ब हुद बे एवजानायनि जाहोनानो जाबाय गोदो गोदाय जोंहा आबै आबौमोनहा बुंबोदों जे बे गोखा गोखै मैगं फोरखौ एवनानै जायोब्ला जोंनि देहा सो सोलेरावहाय बेमार आजार जानाया खारो होननानै ओ जोंहा दोरोङारि फोथायनाय दङ' नोंथां। आरो बेखौ जों दिनैसिमबो ओ जाबोबाय थाथों आरो इयुनावबो जालांबाय थागोनखौ जोंहा आसा थाथों। दा आं नोंथांनावहाय जोंनि माखासे बैसागु फोरबोआव बाहायनाय दोरोङारि दामजु बेनि बागै नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ हागोन नोंथां। ओ जोंनिया बैसागु सानखालि जोङो गासिबो जा गोदोनि फायनो दामजाबोनाय ओ दामजु एबा बर' हारिनि बर' हारिजों सरजाबनानै थानाय जा दामजु बेफोरनि मुंफोरानो जाबाय जोंनिया फारियै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा गंगोना सेरजा जाफ्रिं आरो थरखा बेफोरबायदि ओ गोबां जोंनि बर' फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि दामजुखौ दामनाय जायो आरोना।
ओं दे।
जोंनि जा बर' हारिखौ जोङो ओ बयनिबो सिगाङाव दिन्थिनो बे दामजुफोरखौ जोङो दामनाय जायो आरो जोङो बैसागु फोरबो समाव ओ जोङो बयबो गस्ला गोदान एबा गोसोआव रंजाखांनाय जों जोङो मोसा बैसागुआव जोङो मोसानो ओ ओंखारलाङो आरो जाहाथे ओ जोंनि औ। ज-जाहाथे ओ जोंनि जा इयुन सुबुंफोर एबा इयुन जोलैनि गथ'फोर बिसोर-बिसोरबो ओ जोंनि जा बैसागु फोरबो एबा बर' हारिनि जा हारिमु बेखौ ओ गोसो होनानै नायनानै सोलोंना लायो आरो लोगोसेनो गुबुन हारियाबो जोंनि हारिखौ नुनानै मा जोंनि हारिनि फारसे एसे मोजां साननाय एबा जोंनि हारिखौ मोजां जौगानाय फारसे नोंथां होननानै जोङो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। जेनेबा बैसागु बैसागु फोरबो सफैनाय लोगो लोगोनो बयनिबो गोसोआव मोनसे मिजिं आरो रंजाखांनाय जोंनि गोसोआव फैयो बै समाव दाउखौनि गोदै देंखोङाबो रिंखां खाङो आरो लोगोसेनो बिफां दालाय दालाय जोङो गोरलै बिलाइ जों खिलिनाय नुनो मोनो।
औ नोथां।
नंगौ नोंथां थारैनो। बेनिफ्राय जोंनिया नैथियाव जोंनिया जा आंखाल बैसागु एबा काथि बैसागु होननानै मिथियो जोङो। नैथिखौ बे बैसागु जे काथि एबा खाथि आंखाल एबा आंखाल बैसागु बेखौ मानि थाखाय जोङो गोदोनिफ्रायनो सु ओ फालिबोगासिनो बा फुजिबोगासिनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
कार्तिक बैसागु ना नोंथां?
औ नंगौ।
ओ कार्तिक बैसागु होनोब्ला जोंहा बेखौ जोंनि गायनाय फुनायजों सोमोन्दो गोनां फोरबो होननानै जोंहा बुङो। जेरै खाथिखौहाय जोङो कार्तिक मासावहाय जोंहा फालिनाय जायो बेयाव जाबाय जोंनि ओ जाखिनि दैज्लां बोथोराव गायनाय माइ बै माइफोरा जोंना जेब्ला ओंखारहैनाय सम जायो बा बिबार बारनाय सम जायो बे समावहाय जोंहा बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। जेरैबायदि जोंनि ओ माइ आबाद बे आबादा जाहाथे ओ मोजां जाबोयो। बेनि थाखाय जोंहा ओ जोंनि ओ थफिनाय माइ बिदाङा जाहाथे मोजाङै ओंखारबोयो। बेनि थाखाय थाखाय जोंनि बर' आइजोफ्रा न'खरनि सासे आइजोआ गनसि लानानै थाव गुबै फुननानै बेखौ जाहाथे माइ बिबारा मोजां ओंखारो खारबोयो बेनि थाखाय ओ मोजाङै गनसिजों ओ हलिर हुलिर हो नानै बरायनाय जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बे कातिक ओ बिहुा बैसागुआवहाय जोंहा थाल थाइगिर बिखं आरो थाव गुबैजों बिमा माइनाव बा कार्तिक फोरबोनि सायाव ओ आर'ज गाबनाय जायो जाहाथे जोंनि आबादा मोजांङै जायो एम्फौ एनला जाया जाहाथे बे ओ जो जों मोजाङै मोजां आबादनि फिथाइखौ मोननो हायो। बेनि थाखाय ओ जोङो बे कातिक फोरबोखौहाय फालिनाय जायो आरो खायफाया ओ खायफा खायफा जायगायावहाय ओ थाइगिर बिखंखौ मोनस्लाबाबा ओ मुदु फुल फिथाइखौ हाख खावनानै बेवहाय जोंङो थाव गुबै होनानै आवा खुन्दुं बा होनानैहाय जोङो ओ सावनानै खुलुमनायखौ जों नुनो मोनो बेजोंनो लोगोसे आबाद फोथाराव सावनायनि अनगायैबो जोंहा ओ जिब जुनार दोनग्रा जेरै मोस सौ गलि बेफोरावबो जोंङो सावनाय नुनो मोनो आरो न' न'नि लां लांगोनाफोरावबो जोङो सावनानै ओ सिबिनाय फुजिनाय जायो बेबायदिनो जोङो ओ ओ काथिक फोरबोखौ हाय फालिनाय जायो नोंथां। ओ दा कार्तिक फोरबोखौ नोंथांमोननिथिं माबायै फालियो ओरै सुंद'यै फोरमायनो होगोन नामा नोंथांङा?
नंगौ थारैनो जोंनिखिबो ओ बै समाव जोंङो ओ जा आंखाल बैसागु बै समाव जोंनि सुबुंफोरनि ओ बांसिननिबो बांसिननिनो न'खराव जोंनिया एसे आंखाल नुजाथियो आरो। बेनिखायनो जों बेखौ आंखाल बैसागु होननानै बुंनाय जायो ओ बेनिफ्राय बे आंखाल बै बैसागुनि समाव ओ जोंङो जा बेनि मुंङाव जोङो ओ बावनाय बावथाय लायो बैयाव जोंङो नारें जुमब्रानि फिथाइ नारें जुम्ब्रा फिथाइ आरो गय गोरलै ओ बुट गाज बेफोरबायदि ओ होनानै जोंङो सावनाय जायो आरोना। बै समाव गाज्रि ओ गय गोरलै होनायनि जाहोना ओ जा गय होनाय गोरलै होनायनिफ्राय जोङो गयखौ जानो मोनसिगोन होननानै जोंङो ओ मानिनाय दं आरोना बे समनिफ्राय जोंङो गय गोरलैखौ जानाय जायो। गयखौ बिनिफ्राय जोंङो ओ नोंथांङा बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो ओ थालिर थालिर दनायखंनि ओ